औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथां खोनादों।
नोंथांजों आङो ओ मोननैसो ओ ओ आयदा एबा ओ मोनसे तपिकनि सायाव सावरायनो नागिरनाय ओ सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलाव ओ जा जोंना बैसागु-बैसागुखौ होनबा ना ओ बेखौ नोंथां-नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो सोरजिगिरिबायदि फुजिबोदोंमोन बिदिनो दासिमबो गैया एबा बैसागोखौ माबोरै फालियो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ फोरबो होननानै बुङोबाथ' जोङो गोबां रोखोमनि फोरबोखौ बुंनो हायो जेरै माखासे फोरबोफोरखौ जोङो हा दर नाङारियै फालिनाय जायो बा हायुङारियै फालिनाय जायो आरो। जेरै माखासे ओ जोङो मा होनो उदांस्रि सान फोर मा बेफोरखौ जोङो हायुङारि फालिनाय आरो बेबायदिनो गुबुन-गुबुन फोरबोफोरखौ जोङो हायुङारि फालिनाय मोनो जेरै य'गा सान ना बेफोरो। आरो बेबायदिनो माखासे फोरबोफोरखौ जोङो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै फालिनाय जायो जेरैहाय कारति गासा बेबायदिनो जोङो दमासि ना मागो दमासि आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन-गुबुन फोरबो आरो बेबायदिनो माखासे फोरबो जोङो धोरोमखौ लानानै बा धोरोमजों सोमोनदो लानानै फालिनाय जायो जेरै बेहाय सर'सति फुजा, खेराइ फुजा, दुर्गा फुजा, लोखि फुजा ना। आरो बेबायदिनो गोबां दं आरो। आरो बेबायदिनो जोङो माखासे फोर्बोफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो फालिनायखौ जों नु नो मोनो। बेनिनो गेजेराव जोंनि बैसागु ना बैसागुआबो बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि फोर्बो। बे फोर्बोआ जाहा खोब मा रंजाथाव बा रंजाथाइ रंजाथाइ गोनां आरो मोनसे गाब गोनां फोर्बो। बे फोर्बोआव जोङो माखासे जों नि बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बा हारि-हारिमुनि जोंहा दामनाय देनाय बा हारिमुनि गाननाय जोमनाय ना बैफोरखौ दिन्थिफुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। बै फोर्बोआव जोङो ओ जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेमखान्थिजों सोलिबोनाय मोननै थाखोखौ जोङो मोननो हायो। जेरै बैसागु मोसौ बैसागु आरो जोंहा मानसि बै सागु ना। मोसौ बैसागु होननानै बुङोबा जों जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'खौ जोङो मा होननानै बुङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा मोसौफोरखौ गोदोनिफ्रायनो मोसौ मोसा दा मोसौनिफ्राय जोङो मा गोदोनिफ्रायनो जोङो आबाद दिहुननाय बा बायदि बायदि खामानिफोराव बाहायनानै जोङो मोसौनिफ्रायसो जोंनि जिउ राहाखौ जोङो दिहुननानै लायोमोन। जेरैहाय माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो मोसौजों एवनाय जायोमोन। आरो बेगनिनो मारा होनो थाखाय जोङो मोसौजोंनो मारा होनाय जायो। आरो बेनिनो माखासे मुवा बेसाद रोगानायावबो जोङो मोसौजोंनो रोगानाय जायो। आरो बेजोंनो जोङो माखासे गुबुन गुबुन आबाद फोर मैगं थाइगं बा फसलफोर गायनायावबो जोङो मोसौखौनो बाहायनाय जायो। बेबायदि नो बिनो मोसौखौ लोखि हिसाबै बाहाय सानोमोन आरो मोजाङै जोथोन लानायजों लोगोसे बेबायदिनो बाहायोमोन जाहैबाय। बिनि थाखायनो जोङो मा मोसौखौ फुजिनाय बा मोसौखौ मा होनो अनसायनाय बा अननाय बा सिबिनाय बे नेमखान्थिखौ लानानै जोङो बे संक्रान्ति बा मोसौ थुखैनाय ना। बे ओ माबाखौ फोर्बोखौ फालिनाय जायोमोन आरो। बेयाव गुबैयै फुङाव जोङो मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायो बेनि उनाव ओ मा होननानै बुङो बे मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायोखाय जोंहा आरो मोसौनाव जाहाथे बेमा र आजार जाया बेखौ नोजोर बोनानै बा बेखौ फोथायनानै ओ बेबायदिनो ओंखाम संग्रा जोंहा दोनि हांगार खो सैख'नानै ओ बिसिनाव मोसौफोरनाव जोङो फोथा थुनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो जोङो गुब गुबुन बिबार आरो गुबुन गुबुन माखासे लाव, फान्थाव, आलु बे फोरनि माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायोमोन। बेबायदिनो जोङो मा सबबाय गोरान होननानै बुङो माइरं एवनाय ओ जोङो मा होनना बुङो माइब्रा माइरंखौ एवनाय जायो। ओ आखाइ बायदि बेबायदिनो लानानै सारै सारै सारनानै जोंहा माखासे दिगिलिवा बायदिसिना बेदों जों जोङो मोसौखौ बुज्रावनानै जोङो मा ओ फोथारसिमबा गांसो बारिसिम जोङो बेखौ हुरननानै उदाङै हगारनाय जायोमोन आरो। बे जाबाय जोंहा मोसौ बैसागु था बाय। दानिया जोंहा मानसि बैसागुआ जोंहा सेथि बैसागआव जायो। बे सानखालि जोङो गाबागाव न'आव फुजा होनानै आरो गावबागाव न'नि इ सोरखौ खुलुमनानै बा गाव बा गाव गाव धोरोमनि नेमखान्थिखौ लानानै सिबिनानै जोङो गाव गावनि न'नि बा न'खरनि जानाय माखासे गेदेर सोद्रोमाफोरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैफोरखौ मान होनाय बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जायो। बेनि उनाव जोङो गामि एबा ओनसोलफोराव थानाय ओ थानसालिफोराव जोङो थांनानै जयै आर'ज गाबनाय बा खुलुमनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो बेयावबो जोङो बे एक खे रोखोमैनो जोंहा गेदेरफोरखौ खुलुमनाय बा मान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय बेफोरबायदि हाबफारिखौ लानाय जायो लोगोसे बेजोंनो बैसागुनि सोमोन्दै माखासे सावरायनाय बेफोरखौ लानाय जायो आरो बेबायदिनो गेदेरफोरा बा रोंनगौथि गोनांफोरा बयनोबो जोङो बैसागुनि सोमोन्दै दै बा माखासे मोजां मोजां गियानि सोमोन्दै जोंहा बेयाव बिबुंथि लाखिनाय बेफोरबायदि हाबा फारिया जायो बिनि अखानायैनिफ्राय जोङो मा जायो। ओ माखासे जोङो जयै रंजानाय हानजा जानानै रंजानाय जेरै जोङो सिगां समाव जोङो बोराय बेनथु बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै उनला जयै खुसि रंजानायखौ नुनो मोनोमोन आथिखालाव हानजा जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै उन्दैसाफोरा उन्दैसाफोरजों सिख्लासाफोरा सिख्लासा सेंग्रासा आरो बोराय बुरैफोराबो बोराय बुरि हानजा बेफोरबायदि हानजा जानानै गामि गामि न'खर न'खर रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो बे न'खर न'खर रंजानायाव जोङो ओरैबायदि गाब गोनां जायो जेन' साफ्रोमबो आइजोफोरानो जोंहा गाब गोनां दख'ना जोंनि बर' हारिनि दख'ना आरो आर'नाइ बेफोरखौ लानानै जोङो ज' ज'यै हानजा हानजा रंजायो आरो हौवासाफोराबो बा हौवाफोराबो जोंहा गामसा गाननानै बा गस्ला गाननानै जोङो बेबायदिनो हानजा हानजा रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनिफ्राय मोनसे गाब गोनांसिन बा मोजांसिनानो जाहैबाय जोंहा जोंनि हारिमुनि दामग्रा देग्रानि माखासे खबामफोर दामनानै जोङो रंजानाय जायो जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बेफोरखौ लानानै रंजानाय जायो आरो नोंथां बेजों लोगोसेनो जोङो माखासे साननि उनाव जोङो माखासे गेलेमु हाबाफारि मोसानाय हारिमुवारि हाबाफारि जेरै मोसानाय मेथाइ खननाय बेबायदिनो खन्थाइ आवरायनाय बायदि बायदि दोरोङारि गेलेनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो नोंथां बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि गोसो बा जोंनि गामियारि नि जोङो मा होनदों फरायसा फोरनि गोसो दुंखांहोनाय बा रंजाखांहोनाय बा मोजां गोदान सोलोंथाइ लानाय बेफोर आरो हारिमुनि नेरसोन सोलोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै रोंगौथि मोननो हायो आरो नोंथांनि बाय दिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव फालिनाय बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां बिदिनो जोंनि खोनादों नोंथाङा
औ नोंथां
नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जों खेलाफोर औ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिया जोंनि ओनसोलावबो बैसागो फोरबोखौ बिनि माने फालिनाय जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ मोनसे गासिनो दा जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो सैथो दाननि खालारखालि जोंनि ओनसोलावबो मोसौनि फोर्बोखौ बिदिनो फालि बि बेहाय मिथिंगानिफ्राय जोङो बायदिसिना मै गं नागिरनानै जौसे स्निथा मैगं बुथुमनानै जायो बे सानखालि गोदोनि समनिफ्रायनो बे हुदाया सोलिबो गासिनो दासिमबो दङ अब्लाबो गासैबो मिथिनायाव आरोना बिनि गेजेरजोंबो मोनो बिनि गेजेरावनो मबेबा जेरैबायदिहाय दि- खुंखा बिलाइ बिलाइ ओ थास' बिथ्रि ओ फाथो बिजौ बादिसिना जों नागिरना जायो आरो नागिरना जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बे सानखालि बिदि मिथिंगानिफाय हाजेंहाय ओ मैगंखौ रुना जायो जोंना जेबो बेरामार जानो हाया एबा जे खहा ज होनाल मोनसे ओ गोदोनिफ्रायहाय साख्रिबोनाय आरो ओ लोगोसे बेबो मोनसे बुंनाङा मिथिं मिथिंगानिफ्राय जाखिनि मैगं नागेरना जायो बेयो जोंनि जोंनि थाखाय जोबोर मोजांबो आरो जबोर खहाबो जायाआरो बोर लायो बिदिनो
दुइ साना बारग'लाङो बिनि उनाव आरो नै खालारनिफ्राय द' खालारसिम ओ जोङो बैसागो मागि एबार नायलाङो बे बैसागो एबार ओंखारालांनाय समदोंना आफोरा गोमो गाबै बिदन गोजा गाब न गस्ला गो गोजा गाबनि रेगे रेगां ओ आरो गोथां गाब आर'नाइ गाननानै देलायम लिंखारोन लोगोसे हौवाफोरनि बेलायावनो थाङोब्ला गोथां गामसा लोगोसेनो आर'नाइनि गस्ला लोगोसे आरो आर'नाइ नंङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखान जों जेरै दामनाय देनाय खाम जथा सेरजा ओ गंगोना बायदिसिनाखौ लानानै ओ दासिमबो जोंनि ओनसोलाव मो मोनो एबा रंजानो एबा मागिनो ओ फालिनो थाङो आरो नोंथां ए बिदिनो द' खालारसि बिदि फालिनायनि उनाव ओ जोंना जा स्नि खालार खालि स्नि खालार खालि जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोरबो लाखिनाय जायो बाथौ फुजा जायो बे फुजाखौ मानो लाखियोबा मानो खालामो होनोब्ला ओ जाहाथे बैसाग दानखौ मोजाङै मोजाङै बरायनो थाखाय एबा बोसोर गोदान बोसोर गोदानखौ जाहाथे ज गासैनिबो न'खरा एबा गासैनिबो जिउआ अरायबो मोजाङै थायो बेनि नो एसे इसोरनि सेराव आर'ज गाबहरो बिनि उनाव मोनाबिलि समाव नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो जोंनि ओनसोलावबो मोनसे हारिमु आयदा लाखिनायजायो जेराव ओ उनदोयनि फ्राय गोदिरसिम गासिबो बाहागो लायो रोजाबनाय दामनाय देनाय मोसानाय बायदिसिना खेला गेलेनाय ओ सावगारि सावगारि आखिनाय खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिना बाहागो लाहैयो आरो जाहाथे ओ उन्दैफ्राबो सोलोंनो हायो एबा ओ इयुनाव जाहाथे बेफोरखौबो मोजाङै सोलोंनानै ओ मोनसे मोजां लामाजों दावगायनो हायो बेनि थाखायनो बेफोर आयदाखौ लाखिनाय जायो आरो। ओ लोगोसे बिसाना बिदि बार बागलांनायनि उनाव ओ जोंना दाइन खालार खालि बैसागो मागिनानै एबा रंजा रंजानानै जा एसे एनै मोनो आ बेजों जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजायानो लोगो नांनानै बेबायदि बे सानखालि गासिबो जास्लाङो आरो नोंथां, बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो लोगोसे आ गोदो गोदायनिफ्रायनो जा जोंना बे सोलिबोनो हुदा बेखौ इयुनावबो लाखिनो नाजागोन एबा गासिबो लाखिनाया मोजां मानोना गोदोनि समावथ' मास मोनसेखौनो फालिनाय होननायखौनायोम नङा होमबा नाथाय दानि समाव जोबोर खम सान फालिनायखौ नुनो मोनो लोगोसे से आरो दानि बुंनो थाङोब्लाथ' ओ जेरै हाय दामनाय देनायाव बक्स आइदि बायदिसिनाखौ दामनानैखौबो दामनानैबो मोसानायखौ नुयो जोङो नाथाय बेफोर हुदाखौ जोंनि गेजेराव लाबोनो नाङा एबा लाखिनो नाङा मानोना बेफोर जोंनि हारिमु आयदाख खौ एसे ओ गाहायाव खोख्लैहरनाय बायदि जायो एबा खोम लांनो नागिरनाय रखम जायो बिनि थाखायनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोरखौ ओ अरायबो लाखिनांगो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां। औ बेबायदिनो जोंनि हारिमुवा मोनसे मेहेरगोनां नङा होनोमबा नों थां आरो गाब गोनां जोंहा गावनि हारिमु दङ गावनि दोरोङारि गान्नाय जोमनाय दङ जो गावनि दोरोङारि मा माखासे दामजुफोर दङ आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जानाय हुदा बेफोर आ दङ नङा होमबा नोंथां? साबायखर थाबाय नोंथां।
औ दे।